खोनादों ना अ नोंथाङा मा खालामदों?
बेनो जिरायना सो दंगासिनो।
अ
अ देबा नोंथां मानि सावरायनो सानखो?
दिनै बाबानि बागै रायलायनोसै जोङो जोंनि बर'फोरानि ओ जानायनि सायाव। जेरै स नेक मैगं थाइगं माबायदि जोङो माबायदि जायो, मानिफ्राय मोनो
हाग्रायाव बुथुमनानै जानाय मैगंफोरनि सायाव राय सावरायनोसै। सै आरोना नोंथां?
अ हाग्रा जा जों फोनानै जानाय बेफोरनि सायाव रायज्लायनोसै। दे होमबा जा-जागायग्रोनोसै नोंथां।
औ औ दे जागाय दे।
होमबा जोंनि बर'फोरनि जानो होनबाथ' हाग्रानिफ्रायथ' गोबां मेरला दं। मैगं मैगं थायगं मेलला दं। मुंफोरखौबो गासैबो मिथायजोबा मि थिजोबा आं दा। खिन्थु जाफेरदों आं आरो दा जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर बोथोरावथ' बैसागो बोथोरावथ' जोंनिया दिंखिया दिंखियाथ' जानो मोननाय जायो।
हेलौ।
या जायो जों आरो बैसागोआव जे खुन्थाइ जा दिंखिया जा मोनसे नेम दोङो जानायनि। अमादो एवनानै जा जिखुनु एवना जा जानायनि मोनसे नेम खान्थि दं जोंनि बर'फोरनि बैसागो समाव। दा दाथ' दिंखियाखौ मेरला जानाय जायो गोबाङानो आरो दिंखियाथ' मोनसे सियार दा बोथोरावसो जायो गासै बोथोराव मोनजाबा बेखौ दा दिंखिया जाजानाय जाबाय आरो बैसागोनिफ्रायनो
उम
स्टार्ट जायो जानो हानाय
नंगौ
लोगोसे जोङो दिंखियाजो लोगोसे खुन्थाइ बेखौ हाग्रानिफ्रायनो लाबोनाय जायो। संना जायो आरो जोंनिया दिंखियाखौथ' जोङो बांसिना सोरबा एरैनो एवना जायो सोरबा दावदैआरि होनानै जायो अमा नदो एवो मानो मेरला रोखोमनि जायो जोंनि दिंखियाफोरखौ आरो खुन्थाइफोरखौबो ओम मेओ बेसोनो आलुफोर जा माबाफोर जा नङाबा ओहो मोनस जोलाल खुन्थाइखोलाइ एवना बे बिदिनो आरो
औ औ
दारब आरो मेनला दं जेरै जोंनिया ओ जोंथ' जानाय होनब्ला जोंनि दा ओ मेथ'खा मेथ'खा बिबारखौबो जानाय जायो
ओम जों मा आजोना ना मा होनोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ मेथ'खा बिबारखौबो जानाय जायो औ बेफोर ओ आरो नोङो ओ से-सेवालि ओ बिबारनि माबाखौबो जानाय जायो अनलादो अनला होबा जोबोर गोथाव जायो सेेवालि बिलाइखौ ओ बिबारखोबो
ओम अह
जोंनि बोथोर बोथोर लायै बोथोर मोननाय जायो गासोबो बोस सोरावनो मोननाय जाया बेफोर जानायफोरखौ बर'फोरनि आरो जोंनि बर' माहारियाथ' बांसि सिनानो जोङो गायनायाव जानायाथ' दोंखायो आरो लोगोसे हाग्रा-बंग्राखौनो औ गोबां खनथुमनानै जायो।
औ नंगौ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरो जाबोदो दाबो जा जाबोदों बेफोरनो जोंनि बर' सुबुंफोराथ' बांसिन बायना जानो गोनांथियानो गैया। बुंनो थांबोला बेफोर हाग्रा बंग्रानिफ्राय खन्थुमनो जानानै गाहाम मोनो आरो बेफोर ग हाग्रा-बं हम सब अर्गेनिक गोजा मोजां गोजा बेफोर जेबों मुलि होनाय गैया मा गैया हेलडि बेफोर जोबोर लोगोसे आरो दैमाफारफोराव जोंना दाउ फेनन्दाय ना मा होनो
औ दावफेन्दा
ओ दा फेन्दाय ए एलआइसि बेफोर मेगंफोरखौ एवना जानाय जै जोंनि बर'फोरा फोथायनायबो दङ ओ जेरै एलइसिफोर जाबा एसे थै मोजां जायो केलसियामनि थाखाय बेबायदि साननाय दं आरो सब जेसेबां मैगं
माखासे बे हाग्राफोरनि औ बे नायग्रानै मोननाय मैगंफोरा माने मोनफा मोनफा माने गावबा गाव मोनसे मोनसे गुन दङ आरो ओ अ जोंनि ओ जोंनि जोंनि देहायाव माने खामानि ओ मोजां खामानि मावहैयो जायखौ जों जायोब्ला जोंनि देहायाव मोजां माबा मोनसे ओह मुलाम्फा जायो। बेबायदिनो जोङो ओव सिब्रु सिब्रुफोरखौ जोङो ओ बांसिन दा थ मोननोनो थांला जोङो हाजोफोराव नायगिरहैयोब्लासो जोङो ओ मोननो थाङो ओ बे सिब्रुखौ जोङो बिफांनिफ्राय लानानै जोङो बिबारसि जाजायो जेरै बिफां बिनि बिजौ गोरलै मादाखौ जोङो जानो लाबोनानै जोङो माखासे ओ एवनानै जाजायो बा ओ दाउ बेदर अमा बेदरजों फोरजों जुदि एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो माने ओ बेजों लोगोसे जोङो आरो दा बिबारखौबो जानो हायो बिनि बिबारा ओ थास बिबार बायदि नुनायाव। ओ नाथाय बेयो माना आरो बिनि बिबारा
खौबो जोङो माखासे समाव जोङो बेदरफोरजोंबो एवनानै जानो हायो लोगोसे आरो अनला ओंख्रियाव जुदि बेखौ होयोब्ला ओ जोबोद मोजां जायो बिराद गोथाव जायो आरो मेलावहाबलायनाय बोरैबा मोदोमुफु ओमफ्राय बेखौ फोराननानैबो जोङो बिदिनो अनला ओंख्रियाव होनानै जाजायो बाट गोथांनिबो जों अनला ओंख्रि बेखौ होनानै जाजायो सिब्र' बिबारखौ नोंथा जाफेरबाय नामा बे सिब्रुमैगंखौ
सुब्र बिबारखौ आं खनसेल जानो मोनदों उन्दैयाव
औ औ औ थिग बेबायदिनो जोङो आरो आरो दिंखिया गोबां आरो जोंनि ओ मोनसे ओंख्रि दंङ बेयो खार खान्दाय बिबार ए बेबोथ जोंनि थाखाय ए ओ मुलि ए मुलिनि खामानि होयो। जों बेखौ ओ गोबां रोखोमै जानो हायो जों गोरानबो गाव गोजा एवनानै जाजायो। बा बेदरजोंबो एवनानै जानो हायो बेखौबो जों आरो लोगोसे अनला ओंख्रियावबो होनानै जों जानो मोजां जायो बेयो। ओ जायनि थावनाया खाथो खाथो जायो।
औ।
औ बेजों लोगोसे आरो जोंङो।
बेनिफ्रायथ नोंथां आरो आरो बेफोरथनोंथांनि मुलिनि माबा जिखौ बुंदों आरो जोंनि फोथारावथ' दा दा मोननो थांङा। मेसें बोथोर फैगोन गोजां बोथोर टाइमाव फोथाराव जों मानि मुनि मोननो थांङो आरो मानि मुनिखौ गोबां मानसियानो बेखौ मानि मुनिखौ मानि मुनिजा खुथ्रा आरि बेफोरखौ माने मिक्स खालामनानै जायो गोबां माने बेनिफिट हेल्थनि थाखाय मा होनगोन सोरबा बाथोन बायदि माबा खालामनाय रोसिखिबो जायो सोरबा। हेल्थनि थाखाय आरो आरो लोगोसे सोरबा एवना जायो आलुजों। बेफोर बायदि जायो आरो जोंनि गोबां बिदि बिदिनो मोननो थांङा जोंनि
नोंगौ नोंथां जोंङो माना मुनि खौ ओ मागोआव जोंङो मागोनि समाव बा मागो। फोरबो जानाय समाव जोंङो अमा बेदरजों एवनानै जायो माने बिराद बे बोथोरनि नालाय बिराद गोथाव मोनो आरो जेरै अमा बि ए अ अमा बेदर मोजां मेजेम बायदिसिना होनानै जुदि बै माना मुनिजों एवोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथाङा जाफेरदों मा जाफेराखै? बेबायदि
आं खो बेदराव जाफेराखै आं आलु आरि एवनानै बिदि जाफेरदों खात्रा खुत्रें माबा ओंख्रिफोरदो फिसा फिनला मेगंफोरदों। आरोथ जों दा बरफोरा हाग्रा फ्राय मोननोबाथ आरो मोनसे गोबां फेमास जो जोंनिया जोंनियाव दा बुंनो हाग औवा गाजा औवा गाजायाथ बहुत फेमास जोंनि औवा गाजागाथ जों गोबां रोखोमनि जायो।
औ
जायो सोरबा बेखौ ओ आसार बानायनानै अमा अमादो जायो। सोरबा नादो जायो। सोरबा आरो गोथाङैनो जायो। माबा खामनानै सालाद बानायनानै
ओ औ आसाथ अ नां गोथां औवा गोाजाखौ दा मोना जों बैसागो बोथोर खाथि खाथिफोरावसो मोनो औवा गाजाखो
ना नंगौ दा दा ओंखारसिगोन नोंथां दा दैज्लां जाबायना। दैज्लांआव मोनो दायो ओंखार- बाय अ अ औ मेवाया
औ
बिदिनो ओमफ्राय औ नोंथां आरो जों हाग्रायाव मोनबावनाय दंबावो जोंङो नायागिरनानै लाबोनाय जेरै ओ लाफा सायख ओमफाय ओ मा लाफा सायखु दङ ओमफाय आरो मा मा बुङो औ मेवा औ मेवाखोबो उम जों बेयावनो हाग्रायाव मोनो। औवायाव जों बा नआवबो थायो मेवाइआ जोंहा अ न'आवबो दा जोंनि बर' न'खरफ्रावथ' माने बांसिन न'खरावनो औवा थाखायो नालाय औवाबारि बेयाव मोनला आ आरो औ उम लाफासै - अ दौस्रेम ओ जेरै ओ जायखौ बुङो दुसु ओ ओ उसुमै उसुमै बा जारि जायखौ जारि होनो। जों बेखौ ओ एसे लोमजा साजा जाबा बा गगा मोनब्ला जोङो औ गारामाया बोरैबा बा जों बेखौ जायो, जाना होबा मो जां मोनो।
अ आं जायो जायो जायो नोंथां बे लोमजानाय साजानाय जा जोंनि गामियाव दाबो एकदम गोदै-गोदाय सोलिबोदों दाबो माने लोमजाना सानाजाबा जारि बिलाइ नागिरनानै दाउ गोरलैदो रोसि बानायनाय आ सोरबा आरोथ' दाउ गैयाथ' आलुफोरदो माबाफोरदो र रुनानै ओंख्रि बनायना जायो आरो जोंथिं बांसिन मेला उम।
माने जोंनि ओ जोंनि माने माखासे हाग्रानिफ्राय नायगिरना आ मोननाय बा नागिरनानै जानाय ओंख्रिफोरा माने बांसिनानो मुलिनि गुन गोनां गो जान' नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ एकदम जोंनिया
जोङो माने गोदोनि सुबुंफोरफोरखौ बिदि नायगिरनानै जानाय थाखायनो जोङो ओ बेमार आजारा बारा बांद्राय जानाय नुङामोन जानांगौ ओमफ्राय आरो ओ माखासे बोलो बोलोगोरा जायोमोन बेनि थाखायनो जानो हागौ आरो माने डक्टरनियाव थां डक्टरनि माने गोनांथियानो गैयामोन
अ गोदो गोदायथ' बांसिन गैयानोमोन फिसा फिनला बिमारफोराव जों बेफोर मैगं थाइगंखौ ज जाबानो हामोमोन
औ औ
बेफोर मुलि आर रिबो बाहायोमोन बेफोर जेरै मान मुनि जा बेफोर बे माखासे दंबावो आरो बेफोरखौ मुलि मुलि बायदि बाहायोमोन खिय
दाबो दाबो गामि गफायाव बेफोरखो नुनो मोन आरो सोलिबोबायदङ गामि ग बे तावन नोगोर मो सहरफोराव थानाय टेसन मोनाबो
औ बिसोरथ' औ औ नायगिर ना मोनला जाहैबायदि नालाय बिसोरो औ औ दे होमबा नोंथां ओ दोन्थ'नोसै
अ नोंथां गोजोनथों गोजोनथों
दे गोजोननाय थाबाय
दे नोंथां